औ
औ ओ आङो नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो
औ हागोन नोंथां
दा आङो नोंथांनियावहाय ओ मोनसे सावरायनो गोनां बाथ्राखौ आयदाखौ लानानै फन खालामदों सावरायनो थाखाय ओ दा नों थांनिआव आङो सोंनो हागोन सोंनो सानदों आथिखालाव बे बिरोंदामिननि जौगानायावहाय जोंनि ओ समाजा माबायदि जौगानो हादों बेखौहाय नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ जोङो बिरोंदामिन जौगानाय होननानै बुङोबा जोङो ओ माखासे बिगियानिकआरि ना माखासे साइन्टिफिकेलि जोंहा जौगानाय जेरै माखासे गोदान गोदान आगजुफोर दिहुनजानाय बा गोदान गोदान जोंहा माखासे मा होनो जुन्थिफोर दिहुनजानाय बेफोरनि बागैनो जोङो मखथाव जेरैहाय जोङो मा होननानै बुङोबा बिरोंदामिन जौगानाय जों लोगोसे जोङो मा नोंगौ थारैनो जोंनि मा होननानै बुंदों ओ आथिखालनि समाज बा जोंनि ओ रायजो जानायनि जिउ राहा बा जिउ खुंनायनि राहा हा बियो जोंहा गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जालांदों जेरैहाय जोङो बिदिन्थि लानो हायो जे गोदोहाय जोंहा मा जेबो गारि मथर गैयामोन जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोनां जायोब्ला जोङो आथिंजोंनो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो बेबायदिनो मुवा बेसादफोरखौबो जोङो ओ बाननानैनो रोगानाय जायोमोन बायदि खोन बेबायदिनो मोनसे समाव जोंहा मोनसे सर फैदों बे जाहैबाय जोंहा मोसौ बा जुनारफोरजों जों गारि बोनाय बेदिनो गराइ गारि मोसौ गारि बेफोरजों जोङो गुबुन गुबुन मुवा बेसादखौ गायहोनानै नाथाय आथिखालनि ओ बिरोंदामिन जौगाफुनाय बा जौगानाय ओ मा होनना बुंदों समाव बा आथिखालाव जोङो बेखौ नुनो मोनो जे जोङो बायदिसिना ओ मुवा बेसाद रोगानो आरो मा जोङो दाब दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनो बा बेबायदिनो ओ माखासे जोङो ओ मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनो बेफोरबायदिनि थाखाय जोंहा बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय गुबुन गुबुन गुबुन गारि मथर बा रोगाथाइ राहा बा जोंनि थांलाय फैलाय राहा बा हान हान्था मेला राहाखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ बेनो बे जाहैबाय जोंहा बिरों दामिननि जौगानायजों जोंहा माखासे हान्था मेला राहायाबो जौगाफानाय आरो बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय जोङो मा नुनो मोनोमोन ओ मा होनना बुङो माखासे आबाद मावनाय समफोराव जोंङो आबाद मावनायफोराव मा होननानै बुङो ओ नांगोलफोरजों बा माबेबा मोनसे बा खदालफोरजों जावग्लिनानै जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे जोंहा माखासे मेसिन फोर ओंखारबाय जेरैहाय ट्रेक्टर पावार टिलार आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हा जावग्लिग्रा बा हा एवग्रा जोंहा मेसिन फोर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बेनो जाहैबाय बे बो जोंहा मा आबादारि बिथिङाव जोंहा बिरोंदामिन जौगानाय आरो गोदो जोङो मा होननानै बुङो आबाद मावोबा जोङो खम सम हायाव आबाद मावनायावनो जोङो गोबां समनि गोनांथि जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिरों दामिनजों जौगाहोजानाय माखासे ओ मा होनो जुनथिफोरजों एवोबा जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां बिघा बिघा बा गु गुवार गुवार हाफोरखौ जोङो एवनो हायो बिनि जोहै जों गोबां मा होनना बुङो ओ गोबां गुवार गुवार आबाद मावनानै जोङो आबाद दिखोना नै लानो हायो आरो आबादखौ दिखोनाय दिखोनायनि गुबै मुलाम्फायानो जाहैबाय जेनबा जोङो गावनि थाखायल जोङो मा आबादखौ दिखोनानै लायो बे नङा गाव आबादखौ दिखोना लादों नाथाय बियो गुबुननि थाखायबो आबादखौ दिखांना लादों होननानै जोङो साननानै लानो हायो मानो होननानै बुङोबा जों मोनसे खान्थि दङ बा ओ बायलाय फानलाय खान्थि ना बै समावबो जोंहा दंमोन मोनसे मा सोलाय सोल खान्थि आरो बे समाव मा गावबा गाव नांगौथिजों आरो गुबुननि नांगौ थिजों सोलाय सोल खालामलायनाय जायोमोन आरो आथिखालाव बे एखयैनो जोंहा मोनसे बायलाय फान लाय ओ खान्थि दङ जेरै जोङो फैसाजों मुवा बेसादजों सोलायनाय ना बेफोरबायदिनि जो जोहै जोङो गुबुनखौबो जों फोथांनानै लाखिनाय जायो आरो जुदि सासे मानसियानो गोबांथार आबाद मावोबा बे सासे मानसिया बे आबादखौ जोङो जाजोबनो हाया नङा होमबा आरो बिसोरो मा ओ एस सेबां बुरजाबो मावनांगौ गोनांथिबो गैयामोन जुदि जानायलबा ना जोङो माखासे बेफार फालांगि बा माख खासे रांखान्थि आरजिनो थाखायबो जोङो बेफोर आबादफोरखौ बुरजा बुरजा मावनाय जायो बेबायदिनो नांगौ सेबांखौ नआव लाखिनानै ओ नांनायनि बाराखौ बा आग्लायगोनखौ जोङो मा हाथाय बाजारफोराव जोङो बेबायदि ओ बायलाय फानलाय खान्थिजों जोङो सोलाय सोल खालामहैनाय जायो आरो बेबायदिनो बे आबादा बिथिङाव जोंहा बिरोंदामिन जौगानाय आरो बि बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो जोङो आथिखालाव बिरोंदामिन जौगानाय होननानै बुङोबा जोङो खोब मखजाथाव जोङो जेरै गोबां जोंहा ओ माखासे दावबायदिङाफोर ओंखारबाय जेरैहाय जोङो उरुप्लेन ना हेलिकप्टार जायखौ होन्ना बुङोना बे फोरबायदि ओ बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन गोजान गोजान दाबसे जायगासिम बा मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरसिम जोङो खम समनि गेजेरावनो गोरलैयै नो जोङो बा खस्थ गैयालासे जोङो थाबैनो सौहैनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो बे मा होननानै बुङो ओ था हान्थामेलानि राहायाव बियो बिरोंदामिननि जौगानाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे मबाइल टेक्नलजि बेफोरबो जाहैबाय जोंहा बिरोंदामिनजों जौगा होजानाय आगजुफोर जेरै जोङो बेफोरनि जोहैनो गोबां मुलाम्फा मोननो हादों जोंहा जौगादों जेरैहाय जोङो मबाइल फना जोङो खम समनि गेजेरावनो बा नआवनो थानानै जोङो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगासिम जोङो मा बिं दैथायहर नों हायो आरो रायज्लायनो हायो बेबायदिनो जोङो खबर लालायनो हायो आरो माखासे गो गोनां खोथा ओ फोरखौ जोङो सोंलायनो बा सावरायलायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो मा माखास से बेबायदिनो फट भिडिअ दैथायनाय आरो जोङो मा नांगौ समाव जोङो फरायसा हिसाबै बा फोरोंगिरि हिसाबै जोङो माखासे बिजाबफोरनि पि डि एफ फोरखौ जोङो मोननो हायो जायखौ जोङो मा ओ आखायाव बिजाब लाया लासिनो जोङो माखासे मबाइलनि गेजेरजों जों ओ बेखौ नायनो बा फोरोंनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो जों मिथियै माखासे गुबुन गुबुन जोङो जेनबा भिडिअफोर बा माखासे जोङो मिथिनो गोनांफोर ना खौरांफोर बायदिसिना आरो बेबायदिनो मोजां मोजां जोंहा माखासे ओ बुजिनो हायैफोरखौबो जोङो आथि आथिखालाव इन्टारनेट जों इन्टारनेटनि जोहै जोङो मा होनना बुङो मिथिनो हायो आरो जेरै गुगोलफोराव सार्च खालामनाय आरो बेबायदिनो पि डि एफ फि दि एफ आरि फायरायनाय आरो बेबायदिनो जोङो भिडिअनि गेजेरजों माखासे फोरोंथाइ होनाय फोरोंथाइ लानाय बेफोर गासैबो मा बे जोंनि ओ बिरोंदामिननजों जौगाहोगानाय आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुनखौबो जोङो मा आथिखालाव जेनेबा माखासे ओ बेबायदि बायदिसिना बिफोर जोङो मा होननानै बुङो ओ मोजां मोजां न बा आरो लामा सामा ना बेबायदिखौ जोङो लुनो हायो आरो बेफोरनि गुबै माबायानो जाहैबाय बिरोंदामिन जौगानाय आरो बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे बेफोरखौ जोङो दिहुननायखौ जोङो नुलांफानो नुदों नङा होनबा आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे बिजाबफोरनि ओ मा एभेलेबेल जानाय ना बेफोरबो जोंहा बेरोंदामिन जौगानाय जेरैहाय मेसिनफोरा साबसिननिफ्राय साबसिन ओंखारबाय आरो गोबांनिफ्राय गोबांसिन दिहुननो हाबाय बिनि गेजेरजों जोङो बिजाबफोरखौ एभेलेबेल लोगो मोननो हाबाय नङा होमबा आरो बेबायदिनो गोबां जोङो मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो बेखौबो बुंनो हायो जे जोंहा आथिखालाव जोङो मिथिनो मोनो जोङो जोंनि जायगानिफ्राय अखाफोर बायसिनायाव दावबायनाय नङा होमबा? बेफोरबो जोंहा बिरोंदामिन जौगानाय नोंथाङाबो बिरोंदामिन जौगानायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां दा नोंथाङानो बुंलांखानाय बायदि गोबां बिरों दामिननि बिथिङावहाय जोंनि दानि आथिखालनि समाजा गोबां जौगानो हमबाय जेरै मबाइल फन बेबो ना। गोदो गोदायथ' मा जोंनि समाज माव मा बेफोर मबाइलफोरा गैयामोन दा बे गैयै समावहाय मा। ओ गोदोहाय मा माबा मोनसे गोबा ओ माबा मोनसे गो-गोनांथि खोथाफोरखौबो जों औ खोथाफोरखौबो जोङो मा ओ गुबुननो फोरमायहैनांगौ बा फोरमायहरनांगौ बेफोरखौबो जोङो फोरमायनो हायामोन। आमफ्राय आरो मा जेनेबा हमनानै ला न'खरावनो सोरबा सासे मानसि थैबाय बा नों नोंनि न'खरनि जाथि खुरमानो खोन्थानांगौ बेखौबो मा गोदोनि दिनावहाय मा मोनथिनो होनो हायामोन आरो मानोबा गोजानाव थानाय सुबुंफोरा बेखौ मिनथियामोन। जेब्ला मोनथिगोन बेखौ लाइजाम लिरनानैसो बेखौहाय हरनो गोनां जायोमोन लाइजाम ख'नि गेजेरजों मा मोनहैगौ मोनहैगौआवनो मा जायोमोन मा बे मानसिया थ' फबखांबाय बा ओ बेखौहाय खांबाय बिनि उनावहाय जेब्ला बेखौ स्रादु खालामो अब्लासो बे सफैलायनाय बेबायदि जायोमोन ना आरो गोदोनि समावहाय दा नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंला नखराव माबा मोनसे जेंनाफोर जायोब्ला हो माबा मोनसे जाथायफोरा जायोब्ला जोङो लगे लगे ओ फननि गे जेरजों जोङो कबर हरनानै जोङो मा ओ बेखौहाय मोन से बे जाथायफोरखौ जोङो मा गावजों गाव स समादान खालामलायनो हानाय बेबायदि थासारियाव फैबाय दा आथिखालाव बे रोंदामिनि जौगानाया जोबोद ओ गोहोम गोनां जानानै फैदों आरोबाव बेबायदिनो हान्थाामेलानि बेलायावबो गोदो गोदाय बेबायदिनो दाबसे जायगायाव थांनांगौबाथ' गोबां सम लायोमोन नङा होमबा नोंथां बेबायदि माबा मोनसे खौरां हैनो थांनांगौबा जोङो गोजान जायगासिम मावबो मा थाबायनानै आइथिंजोंनो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालावथ' बेबायदि नंलिया जोङो गारि मथरजों जोङो थांनो हासै आरो बेबायदि थांनो हानाय ओ सुबिदा जानानै फैबाय दा बे समावहाय ओ आरोबाव बेबायदिनो बिरोंदामिननि जौगानायनि गेजेरजोंनो गोबांथार बेबायदि जोंनि गेजेरावहाय मददबो मोनबाय जे रै माइ हानायफोराबो जोङो गोबांथार मानसिबो जोंनि गेजेराव एसेबां गौबांमानि नांलायलिया सासे सानैयानो दा बे मेसिनफोरजोंनो माइ खौबो आबादफोरखौ हानानै दिखांनो हानाय जाबाय गासैयावबो दा ओ आबादफोरखौबो दा माइ गायनायानो होन हानायानो होन नङा होनबा नोंथां। दा बेफोरखौ गासिखौबो मा मेसिननि गेजेरजोंनो जोङो दा मावनो हानाय बेबायदि खामानि फैबाय आरो दासिमबो जुदि बेबायदि मबाइल फन गैया आरोबाव बेबायदि ओ गारि मथर गैया होमबाथ' जोङो जोबोद ओ मोनसे गाहाय थाखोआवनो जों दासिमबो थागौमोन आरो जोङो मा जोंनि सोलिनाया बेबायदिनो ओ गोबां खस्थ' जागौमोन आरो बेबायदि मबाइल फन गैयामोनब्ला जोङो। दा नोंथाङा आरोबाव फंनैसो
नोंथां मा होनना बुङो ओ औ नोंथां जेनबा बिरोंदामिननि जोहै जोङो माखासे हान्था मेलाया जौगाफादों बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन? नोंथां।
औ हान्था मेलायाबो गोबां जौगादों जेरैहाय ओ गोदोथ' थाबायनानै थाङोमोन बेनि उनावहाय साइकेल ओंखारबाय दा साइकेलजोंबो जोङो मा था नो हायोमोन दा जेसेबां साइकेलजों जोङो बेसेबां समाव सहैनो हायो बेखौ गारि मथरनि गेजेर रजों जेरै ओ एक घन्टानि लामा बा से घन्टानि लामाखौ जोङो मा गारि मथर जों जोङो मा ओ दसे समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ थांनानै फैनो हायो सहैनो हायो बेबायदि जाबाय दा गुबुन फारसे बे ओ हाथाय बाजार जौगादोंबो फारसे फारसेजों जौगादों आरो गुबुन फारसेजों मा ओ गाज्रि गोहोमबो खोख्लैदों जेरै ओ लामा सामा गोबां दानि जुगाव लामा सामा। -याथ मोजां जाजोबबाय दा बेजों दा दुंथाया बारा जालांबाय दुंनाय बारा जानायजों लोगोसे मा। जोंनि बे थांनानै थानांगौहाय मा बिदुङा बारा जानायखाय जों मा थांना थानायाव जोंनि हां लानायावहाय मा गोब्राब बेफोरबायदि सोमजिदों आरो आरोबाव मा ओ। जेन'बा गोदो गोदायथ' आबादफोरखौ जोङो एसे एसेल'सो मावनानै जानो हायोमोन मानो होनोबा गोदोहाय मोसौजोंसो हालौवोमोन नङा होमबा दा। बे बिरोंदामिन जौगानायाव गोबां बे बादिनो मेसिनफोर ओंखारनायनि थाखाय आबादफोरखौबो जोङो गोबांथार ओ हाफोरावहाय मावनानै जोङो आबाद दिहुननानै मा जिउ खांनो हानाय जाबाय दा आबाद मावनो थाखाय गोबां हा नांगौ जानायलाय बेफोर हायावहाय ओ गासिखौबो मावजो -जोबनायावहाय हाथोयै जानायावहाय मा हाग्रा बंग्रा बेफोरखौबो सिफायनानै आबाद मावहैग्रा बेबायदि जाबाय। दा आबादफोरखौ मावनो थाखाय बेबायदि हाग्रा -फायनायनि जाहोनाव मा हाग्राया गैया जालांनायावबो मा बिफां लाइफां गैयै जानायाव मा बिदुङा बारा सिन जालांनो हमदों आरोना बेदि बेबो मोनसे।
औ नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे मा होनना बुङो जोङो। सोलोंथाइयाबो जौगाफादोंना नोंथां जेन'बा बिरोंदामिन जौगानायाव सोलोंथाइनि खाबुखौ बुंनो हागोन ना।
दा जोङो गोबां बिजाबफोरखौनो जोङो बायनानैबो फरायजोबनो हाया जायो ना बेखौहाय जों दा मबाइलनि गेजेरजोंबो जोङो फरायनानै ओ लानो हायो आरो गोबां ओ गियाननि बिजाबफोर गोबां गिदिर गिदिर बिजाबफोर बेफोरखौ जोङो हाय मा थोजासे रां रुफा गैयिनि थाखाय जोङो बायनानै बेखौ फरायनो हाया नाथाय जोङो बेखौ मानि गेजेरजों हायो मबाइलनि गेजेरजों जोङो दा गावनो गाव नागिरनानै मा फरायनानै लानो हायो बेबो आरो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदाया।
औ नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै ओ मोजां मोनदों। ओ साबायखर थाबाय नोंथां औ।